हेलौ।
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां दे होनलाय।
अ नोंथाङा माबा हाबाफारिफोर मावबाय दं नामा दायो नोंथां।
नोंथां आंथ' नै जेबो मावाखै ओरैनोसो जिरायलाबायनानै दङ।
ओ बाखि खबरफोरा माबोरै नोंथां।
नोंथां खबराथ' मोजाङानो।
अह हो हो ओंखाम ओंखाम सोंखाम जाखांबाय ओमफाय नों
ओंखामथ' जाखांबायमोन औ नोंथां नोंथाङालाय
आंबो दहाय फुङाव जादोंमोन दा आङो जाथ'वाखै दसे थानानै जाबावनो सानदों आं नोंथां
अह मोजाङानो बिदिब्ला माथो ओंख्रि मोन नोंथां दहाय फुङावलाय
ओंख्रिसोमोनलै ओमफ्राय ओरै ना बिदै एसे फ्रायमोन
अह नोंथाङालाय माबायदि खबरा मोजाङानो ना
आंना नोंथां खबरा गेजेरावनो ओ मालाबा गाज्रि मालाबा मोजां हों दायो गेजेरावनो
औ औ औ
ओम नोंथाङा फ्रि नामा दसे समनि थाखाय
फ्रि नोंथां आं नै ओरैनो जिरायलाबायनानैसो दङ ओंखाम सानजौफुनि ओंखाम जाखांनानै
अह बिदिब्ला आङो नोंथांजों मोनसे आयदायावहाय सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
अह मा आयदामोन बेलाय नोंथां सावरायजागोन आंबो नै ओरैनो जिरायलाबायनासो दंखायो नालाय बिब्दि बिदिब्ला दसे सावरायनोसै नामा नोंथां
औ ओ आयदायानो जाहैबाय नोंथां आं सावरायगोनाहाय ओ खेला दुलानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन आं नोंजोंहाय नोंथां
अह अ रायज्लायजागोन नोंथां ओं सावरायजागोन बिब्दिब्ला नोंथां नों नोंनो सावरायग्रोदो खोमा ना
औ नोंथां इदिब्ला आङो एसे फोरमायगोरना होनसै ओ खेला दुलानि बिखय
औ औ दे फोरमायदो दे नोंथां
बिदिनो जोङो खेला दुला होनबाथ' ओ गेलेनाय बा इदिनो ओम स्पर्टस होनसै जों स्पर्टस औ ओम दा बेयाव रोखोम रोखोम रोखोमनि थायो खेला दुलाबा जेरै जोङो बाहेराव बाहेराव गेलेग्रा बा आउटदुर होनो बाहेर खेला गेलेग्रा खेला बा न' सिङाव गेले खेला थायो रोखोम रोखोमनि बेलेक बेलेक खेला दा जोङो बा आङो बाहेराव गेलेग्रा खेलानि सोमोन्दै मोन फंनैसो फोरमायगोननो नाजानोसै खोमा
औ औ दे नोंथां बिब्दिब्ला नाजादो दे नोंथाङा फोरमायनानै होदो बिब्दिब्ला
औ जोङो बिदिनो ओ बाहेरायाव गेलेग्रा खेला बुङोब्लाथ' ओ गोबां गोबां रोखोमनि थायो जेरै जेरै जोङो फुटबल गेलेनो हायो ओ फिलआवहाय लोगोफोरजों जमानो आरो जोङो बिदिनो खारनाय बादिलायनो हायो लोगोफोरजों गोजा ओ बिदिनो खारनाय बादिलायनायाव थायो ओ सयस' मिथ मिथार बा हाजार हाजार हाजार ओ वान किल'मिटारखौनो होनबाय ओ बिदिनो बार'स' फन्द्र'स' बिदि ओ गोजान गोजान बा डिसटेन्ससिम खारनाय बाजिलायनाय बेबो मोनसे खेला आरोना नोंथां। ओरै साइकेल सालायनाय खेलाबो थायो नोंथां जाय बेसां ओ गोजान साइकेल सालायनो हायो आरो सोर फार्स्ट सेकेण्ड बिदि जायो बिदि खेलाबो थायो। आरो बुङोब्ला सा-सानस्रिनाय खेलाबो थायो। आरो इदिनो गोबां गोबां रोखोमनि खेलाजों गेलेनो हायो बाहेराव बा ज'नो जों लोगोफोरजों दा जों खेला दा जोङो खेलाजोंनो सिनायथि मोनजानो हायो मोजाङै मोनसे खेलाखौ गेलेलांबाय थाब्ला जेरै नों हम फुटबल नों गेलेनो मोजां मोनो बा गेलेलांबाय थादों। जोङो फुटबलखौथ' बयबो मिथियोना बयबो सिनायो बा
औ सिनायो नोंथां औ।
फुटबल होनबाथाय मिथिखायो मा बुस्थु बियो होननानै।
औ औ।
उम्म जोङो जोङो फुटबलखौ गेलेलाङोब्ला बिदिनो जोङो ओ गामियाव गेलेनानैहाय उनावहाय ओ देरहाजार जानो हायोबा जोङो गामिनिफ्राय बिदिनो उम्म दिस्टिक डिस्ट्रिक लेभेल गेलेनो हायो बे डिस्ट्रिक लेभेलाव जोङो आरो दावगालांनो हायो हायो बिनिफाय जोङो स्टेट लेभेलाव गेलेलांनो हायो फुटबल खेलाखौ।
औ औ।
आरोहाय जोङो स्टेट लेभेलनिफाय जोङो नेसनेल लेभेलाव थांनो हायो। जोङो साक्सेस जाबा नेसनेल लेभेलनिफ्राय आरो दंबावोसो नोंथां नों नेस नेल लेभेलनिफ्राय जौगालांनो हाबा जोङो इन्टारनेसनेल लेभेल होननाय मोनसे थायो जोङो बेवहाय खेला गेलेबाथाय ओ गोबां बुरजा रांबो मोनो आरो सिनायथिबो गोबां सिनायथि जायो। बे फुरा दुनियायावनो नुजोबो। बिदिनो जोङो टिभिफोरावबो नुजानो हायो बा ससियेल मिडियाफोरावबो जोंखौ ओ बिदिनो आगार आगारो गोबां मानसिफोरा जोङो बे लेबेलसिम मोनहैनानै गेलेयोब्ला आरो गोबां गोबां मानसिफोरा ओ बे खेला गेलेनायनिफ्राय नोंनिफ्राय सोलोंथि लानो लुगैगोन मा लुगै गोन नोंखौ ओ बिदिनो नोंजों सावरायनो लुुगैगोन इन्टारभिउ लानो लुुगैगोन नों जे बिदि बिदि बिदि माब्रै हाखो माखो माने माबो ब्रै गेलेलांनानै बिदि मोनखो बिदि गोबां आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां औ।
दा मानसिफोरा मिथिया जे खेला बिदिनो मोनसे खेलाखौ गोसो होनानै गेले लांबाय थायोब्ला जोङो साक्सेस मोननो हायो होननानै दा बांसिनानो बुङोब्ला बाहेराव ओंखारलाया ज' ज' लोगोफोरजों बिदिनो खेला दुला गेलेलाया बे गेलेयैनि थाखायनो ओंखारलायैनि थाखायनो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा दिन बा दिन अलसिया जालांगासिनो दं आरामाव थानो लुगैग्रा जालांगासिनो दं। आरो गोबां गोबां रोखोमनि बेमार सेमार जालाबायनाय खोनागासिनो दं आं दायोथ' मानोना बिसोरना उम खेला-दुला गेलेनाय गैया जाहैब्लाय देहायाबो खेला-दुला गेलेबासो मोजां थायो नालाय उम ओंखायनो बिसना देहा-दुहाफोराबो ओ दिन बा दिन एसे गाज्रि जालांबाय थासो मोनस'आ
औ नंगौ नोंथां औ
सानसे हरसे बिदिनो ससियेल ओ फानि-फानि बा ओ मिनिथावना बिदिनो भिडिअ'फोरसो नायलाबायो खेलाया खेला गेलेनाय माब्रै गेलेयो माबोरै सोलोङो बेफोरखौ नाया माया बिदिनो
औ औ
गोबां माबा आरोना बांसिन मानसिफ्रानो ओंखारलाया खेला दुला होनब्लाथाय गेलेनो नाजाया बा बिदिनो सोलोंनो नाजाया दा जे आङो बिखौनो बुंनो सानदोंमोन आरो ओ बाहेरायाव गेलेग्रा खेलानि सोमोन्दै दाथ' आङो बाहेराव बाहेराव गेलेग्रा सोमोन्दैनिखौ सावरायबाय दाथ' आङो बारा मिथिया माबाखौ बे बे जे मोनसे दंबायोमोन ओ सिङाव गेलेग्रा खेलाफोरखौ बा इन्दर खेलाफोरखौ आं बिनि सोमोन न्दै बारा मिथिलाय लाङा आं नोंथांनिफ्राय एसे सोलोंथि लानो लुुगै दोमोन ओ नोंथाङा मा मिथियो बिखौ फंनैसो फोरमायना होबा आं मोजां मोनगौमोन गोसोखौ
औ जेनेब्ला जोंहा खेला होनोबाथ' एबा गेलेनाय होनोब्लाथ' गासिबो मिथिखाबोयो दायो नोंथाङाबोथ' बुंलांखाबाय गोबां बाथ्राफोर ना नोंथां। औ जेनेबा जाहा गेलेनायनि गेजेरजोंनो जों बिराद माने जोंनि जिउआव दावगालांनो हायो नालाय बायदि बायदि रोखोमनि जायगाफोराव जों गेलेयो हैनो हायो आरो अनेक रोखोमनि खेलाफोर दं जेरै नोंथाङा जेनेबा बाहेर जायगायाव गेलेग्रा खेलफोरखौथ' खोन्थाजोबबायानो‌। खोन्थाफ्रामजोब्बायानो आरो जेनेबा नोंथाङा जे बुंदोंमोन सिङाव गेलेग्रा खेलाफोर जेने बा सिङावथ' जों जेनेब्ला गेलेनायखौ नुनो मोनो जेनेब्ला जों ओ बायदि रोखोमनि खेलाफोर दं आं बेफोरखौबो बांद्राय मोज जां मिथिलाय लांजोबला दायो जों आं खेलानि बागैनो सुंद'यै नोंथांनिसिम एसे फोरमायबावनो सानदों जेनेबा जोंहा खेला गेलेयोब्ला माने जोङो जेनेबा जोंनि जिउआव गोबां दावगालांनो हायो जों बेखौ गासिबो मिथि खायो एबा सोरबा सोरबा मिथिया जानांगौ दा बिब्दि होनोब्ला जोङो माने खेला गेलेनायनि बागैबो जों माने जोंनि देहाफोरा एबा जोंनि देहा मोदोमफ्रा फिदैनो थानो हमो आरो नोंथां।
जेनेब्ला हमनानै ला जों सासे फुटबल गेलेगिरि जेनेबा जों फुटबल गेलेनो थाखाय जों सानफ्रामबो जों मोनसे प्रेक्टिस नांगोन बे प्रेक्टिसफोरावनो माने जोंहा गोबां रोखोमनि अनेक बायदि बायदि रोखोम नि फ्रेक्टिस थायो जों बेफोरखौ खालामोब्ला माने जोंनि देहाफोरा थिगैनो थायो एबा जोंनि देहा मोदोम आथिंफोरा जेनेब्ला गोरा जानो हमो आरो। दायो हमनानै ला नों बेखौ नेसनेल बा एबा इन्टारनेसनेल लेभेलफ्रावनो जों जेनेबा बेखौ गेलेनो हमबाय एबा गेले बाय जों जेनेब्ला बेफोर माने जोंनि थाखाय गोबां गोग्गाथाव बाथ्रा आरो एबा जोंनि ओनसोल फोरनि थाखाय माने मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा होननानै आं सानो आरो आरो बिब्दि नो जोंनि जेनेब्ला जोंनि
मान सनमान एबा ओनसोलफोरनि मान सनमानफोरखौ जों लाखिनो हायो बिबदिनो गोबां मान मोनो आरो बयजोंबो सिनायजानाय जों मानसि जाहैनो होननानै हायो आरोना नोंथां दा बे गेलेनायखौ लानानै औ जेनेब्ला दायो बे गेलेनायखौ लानानै गोबां बाथ्राफोर दं आरो बायदि बायदि रोखोमनि दं फुटबल' नङा जेरै क्रिकेट होन आरो बेटमिनटन होन बिदिनो भलिबल होन बेफोरखौ जों जेनेब्ला गेलेनो हायोब्ला जोबोद मोजां जायो होननानै आं सानो आरो आं मिथिना मोनो आरो आं गोबां गेलेगिरि फोरखौ नुबोबाय बिसोर जेनेब्ला गावनि जिउखौ मोजाङै जेनेब्ला गावनि मोजाङै जिउखौ जेनेब्ला खुंलांनो हागासिनो आरो बिब्दिनो साननानै ला क्रिकेट गेलेग्राफ्रानो गोबां मानसिफोरानो जेनेब्ला गावनि जिउखौ मोजाङै खुंलां नो हागासिनो आरो गोबां रां रुफाफोरबो बिसोरो खामायनो हागासिनो। आरो क्रिकेट गेलेग्राल' नङा‌ भलिबल गेलेग्रा होन फुटबल गेलेग्रा होन बिसोरबो माने बय जोंबो सिनायजानाय सासे मानसि जानानै दं दा जोंबो माने गोबां बिदिनो गेलेगिरिफोरखौ सिनायो दा जोंबो जेनोब्ला सासे
ओम
जेनेब्ला गेलेग्रा जानो हायोब्ला बयजोंबो सिनाय जागोन। होननानै आं सानो आरोना नोंथां दायो नोंथांनि नोंथांनि बाथ्राफोरा बाय गेलेनाय बेदि गेलेनायनि बागै आं एसे फोरमायनानै हरबाय नोंथां दायो नोंथां जोंहा समाबो जाबाय। दायो।
नोंथांजों आङो सावरायनानै गोबां सोलोंथि लानो हाबाय नोंथां आङो बुहुत गोजोन्नाय मोनबाय नोंथांजों सावरायनानै दा बे खिनियावनो दोन्थ'नाय जासिगोन होनब्ला नोंथां। दे अब्ला गोजोन्थों।